औ नोंथां।
औ खोनादों नों
औ नोंथां खोनादों औ।
गिबियावनो आङो गोजोन मोनाबिलिनि नों नोंनिसिम ओ गोजोन हामलायनायखौ जासिहर
औ नोंथां आंबो नोंथांनिसिम बे गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय खौ आं नोंथांनो बावहरग्रोबाय।
औ। ओ नोंथाङा ओरैनो दा मा खालामगासिनो?
आङो नोंथां दङ ओरैनो बोथोरा जोबोद गरमलै नोंथां। ओंखायनो एसे औ औ ओंखायनो एसे नै बायजोआव आं बारहावा जागासिनो दोनै आरो अमा बेदरजों जाबायना ओंखामखौबो बेखायनो अमा बेदद जानायसै औ औ। नोंथाङाबो मोनानि खाजाखौ जाबाय नोंथां।
आंबो मोनानि खाजाखौ नै दासो जा खांनानै आङो दसे ओ जिरायनानै दोङो ओ बोथोराबो बारा मोजां नङा अखा हां हां जादों बेनि थाखायनो आङो दसे ओरैनो जिर
औ नोंथाङालाय मोनानि खाजाखौ मारै जाखो नोंथां।
मोनानि खाजाया जोंहाना दिनै बयलार बेदरजो आलु आरो दालि जहलमोन जोंनिया दिनै। औ नंगौ नोंथां औ गोथावयानो। जोंहा बिमानि आखाइनि बिमानि आखानि मोजां संनायखौनो बोथिसे थेब्रे जालाय बाय आङो दिनै नोंथां।
बे बिमानि संनाय ओंखामखौलाय बहाथो बावनो हानो नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां जोबोर मोजां जायो जोंहानि बिमानि संनाया
औ। ओमफाय नोंथांमोनखि माबायदि बोथोरफ्रालाय दासान्दिलाय?
बोथोरफोराथ जोंनि आयखि दा थिगखोनो बुंजाया माने ओ अखा हाहां हां जायो दसेनो ओ सान्दुं दुङो दसेनो बोथोरानो दसेनो सोलायबाय थायो जोंनि। बोथोरा नोंथां नोंथांमोननिखि ओरैनो बोथोरा माबायदि सोलिगासिनो दासान्दि?
बोथोराथ' नोंथां मा बुंनो नोंथां। बे सानैसोआथ' जोबोर अखा नोंथां। दिनैसो एसे गादोंथ' नै नै दानिसो ओंखाम जानायनि दसे सिगोनांसो खाथियावनो बिराद नाहांखारसोलै नोंथां जोंनियाव। माने खाथि खाला माने मा जादों जोंहा बे दै बानाया सानफ्रोमबो हाबाय देरबायनालाय बे दै जानानै हाखरफोरा लोमजोबबाय लोमजोबनानैथ' ना गिदिर गिदिरफोरा बे हाखरनिफ्राय ओंखारबोजोबबाय नोंथां ओ बे नाखौनो एसे हमहैदोंमोन नोंथां
औ मोजाङानो नोंथां मोजाङानो औ ओ
खौनो दहाय फु फुंनिफ्राय बेबायदिनो मोनफैनाय दानिसो अमाखौ जानायसै नोंथां
अ मजां
मोनफ्रोम खाजायानो जोंहा दासान्दि ना जागासिनो नोंथां फुङावबो ना बे सानजौफुआवबो ना बा ना बाथोन बिदिनो आरो नोंथां
औ मोजाङानो दे नोंथां बेबायदिनो ओरैनो बोथोरफोरनि नोंसोरनिखि ओ माइ सायखो गायखांबाय नोंसोर
माइयाथ' नोंथां गायबायमोन गायनायालाय खिन्थु नै अखायासो एसे माखा गरबर खालामना होबाय ना नोंथां बे दैयाबबो हरखाफ हानाहोबाय औ औ औ
अ ओरैनो जोंनालाय गायग'नो हाबाय जेनथेन नै देग्लाय ओ बेबायादिनो गायबाय आरो खस्थ' मस्थ'यैनो अ हजों ओ बाबायाबो जोंहा ओ ट्रेक्टरबो गैया नालाय मोसौजों हालेवनानै जोंहा माइखो खस्थ' मस्थ'यैनो गायबाय आरो देग्लायनो आंबो बे एसे ओरैनो बाबाखौ हेफाजाब हैबाय ओ माइ गायनायाव ओ खोथिया फोनाय माइ गायनाय बेबायदिनो आलि जावनायाव हेफाजाब
औ औ होनबा नोंथां जोंहा बे नोंथाङानि दासो बुंबाय बे माइ गायनाय
औ औ नोंथां
माइखौ जोङो माबायदि गायो बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नोंथाङा
अ जोङो फोरमायनो हागोन आङो जिहेथु ओ गिबियावनो जोङो माइ गायनोब्ला जोंनोथ' खोथिया नांगोन औ खोथियानि थाखाय जोङो ओ माइ नांगोन माइ नांगोन ना ओ बे माइ ओ माइखौ जोङो बस्थायाव सोनानै दैयाव एसे सोमबाय फुख्रि एबा नोंनि दंग' नालाफोर दंब्ला बेयाव ओ सोमनानै दोनबाय सोमनानै दोनखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ दब्लायाव जोङो हालेवना दोननो हालेवदो जोंहाथ' ओरैनोथ' ट्रेक्टर गैया नालाय ओ जों मोसौ हालि से दङो मोसौ हालिसेजोंनो ओ बिदिनो हालेवनानै दब्लायसे हालेवनानै बेयावनो ओ बे बस्था सोमना दोननाय माइखौ जोङो सोमनानै आरामसे बेयाव खोथियाखौ ओ दुब्लिखौ फोमोननानै बेयाव गायनाय जाबाय आरो फार्स्टावनो गायनाय जानानै बेनि उनाव बे खोथिया खो जोङो नेनांगौ सप्ता से नङाबा सप्तानैसो नेनानै जोंङो खोथिया जौबोबा। जोंहा बेखि ओ हाजिरा लिंबोबाय। हाजिरा लिंनानै बे खोथियाखौ जोङो फुनानै। आरामसे बेफोरखि आरो दुब्लिया जोंहाथ ओरैनो हायाबोथ बारा गैया। पास बिघा दंमोन बे पास बिगायावनो। बा बिगायावनो आरामसे दुब्लिखौ फोमोननानै आरामसे खोथियाखौ फुनानै ओ माइखौ ओ गायना गायनाय जाबाय आरो। ओरैनो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा? बे माइ गायनायनि बागै।
औ हागोन नोंथां हागोन मानो हाया जानो। जोंहा माइ गायनाय होनना बुङोब्लाथ' जोंहा दिनैनि समावहाय जा माइ माइरं जोंहा ओंखाम जानो थाखाय जोंनोथ' माइरं नांगोन नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
माइरंखौ जोङो मानिफ्राय मोनगोन होनबा जोङो बै माइ नोंथाङा जि बुंबाय। माइ माइ गायनाय बे माइनिफ्रायनो जोङो माइरं खौ दिहुनो नङा होनबा नोंथां ओ बे बे माइ खौ मोननो थाखाय जों गिबि आदब हिसाबै जोङो माइखौ जों गायनांबाय नङा होनबा नोंथां। औ बे माइखौ गायनो थाखाय जोङो। दुब्लिखौ जों हालेव नांबाय।
औ औ नंगौ नोंथां।
दा ओ गिबिनिफ्रायथ बुंनो थाङोबा जोंनो मा नांगौ। दा बुंनाय बायदिनो।
औ औ नंगौ नो
खौ गायनो थाखाय जोंनो गिबि आदब हिसाबै जोंनो मा नांगौ खैथिया नांगौ जायो नोंथां। औ खैथिया नांगौ जायो। औ बे खैथियाखौ जोङो। फोनो थाखाय जोंनो माइलि जा जोंहा माइलि दोनखायो नङा होमबा थां बे खैथियानि औ खोथियाखौ फोनो थाखाय जोंहा। न'खराव थिनानै जोंहा माइलि दोनखायो। बा सोरबा माइलि गैयाबा जोङो बेखौ मा खालामो जेरै खायसे नार्सारिफोरनिफ्राय जोङो। बे माइलिखौ बायो। बा सोरनिफ्राय बा दाहार बा बायखनानैब्लाबो जों बे खैथिया खिनिखौ जों फोयो आरो माइलि हिसाबै। दा बे औ बे माइलिखौ जो जोङो ओ फाथोनि बस्थायाव आरामसे सोमबाय। सोमनानै जोङो हाखराव जोङो साननै बा सानथाम जोङो दोनबाय। दोननानै जोङो बै ओ माइखौ फुख्रिनिफ्राय जोङो आरामसे बोखांबाय बोखांनानै जोङो बेखौ मा खालामगोन जोङो रोदाव ओ रोदा अरनाय बायदि जोङो बेखौ थालिद बिलाइजों जोङो खोबना दोनगोन आरो नोंथां। जाहाथे बै माइनिफ्राय मा खारो रोदा ओंखार आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
बे रोदा ओंखारबा जेब्ला जों बेखौ ओ जोंना ए खोथियाखौ जोङो फोनो थाखाय जोङो मा खालामगोन बे खोथिया थोलि बा आबाद फोथारखौ जोङो मा खालामगोन गिबियाव जोङो। दाथ' जोंहा मा ओ गोबां जोंहा मोसौफोरजों हालेवनायखौ जों नुला आरो नोंथां। जोंहा दा ओ औ। जोंहा गोबां जोंहा दिनफ्राबो जोंहा मा जाबाय जोंहा आपग्रेड जालां बायोना मोनथां औ सोलायबोबाय औ सोलायनायावहाय जोङो मा बांसिन जोङो ट्रेक्टरखौनो बाहायो। जोंहाबो माने ट्रेक्टरखौनो बाहायनानै ओ बे खैथियाखौ फोदों आरो दिनैबार देग्लाय ओ जोङो देथ ट्रेक्टरखो जोङो बयासे खोथिया थिलिखो जोङो खनै बा खनथाम आरामसे हालेवनानै लाग्रोबाय। लानानै जों मा खालामबाय बेखौ जोङो सारना होबाय आरो। ओ जेब्ला ओ बेयो आरामसे जोङो मा जागोन खोथिया जौबोगोन। जोहा गायनो हानाय अबस्था जागोन। अब्ला जोङो मा खालामोन बेखौ जोंनि जों आबाद फोथारखौ जोङो मा खालामगोन आरोबाव जों एवबाव नां आरो जों बेखौ जों आरामसे एवनानै जों बेखौ मार होनानै जों आरामसे गायनो हानाय अबस्थायाव जोंङो लाबोनांगोन आरो। खोनादोना नोंथां आरामसे लाबोनानै जों बेखौ आलि सालि मोजाङै जों खोनानै जों बेखौ गायो आरो नोंथां।
औ औ नोंथां नोंगौ।
दा नोंथाङा फोरमायनो हागोना नोंथां जोंङो बै माइखौ जोंङो ओ गुबुन गुबुन जोंहा माइनि जोंहा बिदफोर दंङ नङा होमबा नोंथां बा माइनि जाथिफोर दंङ नङा होमबा नोंथां बे जाथिफोरनि सायाव नोंथाङा ओ मा मा जाथि दङ नोंथांङा बुंनो हागोन नोंथां।
नोंथाङा आं ओरैनोथ' बेफोरबादिनि बागै बारा ओ गियान गैया जाहैबाय होमब्लाबो आंङो मोननै मोनथामसो नामफोरखौ मिथिगौ आर' ओ गोसोआव दंङ जेरै जोंङो परिमल माइ होननानै जों मिथिनो मोनो आसु माइ होननानै मिथिनो मोनो माइब्रा माइ होननानै मिथिनो मोनो बेबायदिनो गोबां बि बांनि ओ गोबां बिबांनि माइ दोंङो। बेफोरखिनिखौनो आंङो बारा ओरैनो गियान गैया नालाय बे खौनो मिथिथ'नानै दों आरो। नोंथां औ औ
औ
दे दा नोंथाङाथ' ओ ओ नोंथाङाथ' गोबां बेबादि माइ गायनायनि बागै आंखौ एसे मोजाङैनो फोरमायनानै हो बाय एसेबां गोसोआव गोजोननाय मोनबाय। एसे बुजिनानैबो मोनबाय आंङो बेनि थाखाय नोंथांनि ओमफ्राय ओ आंनिफ्राय गोदो ओ रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम ओ ओरैनो नोंथाङा दा ओ मा खालामदो होन्दोंमोन
आं दं नोंथां ओरैनो जिरायनानै दं।
अम अ ह-ह मोजां
ओ नोंथां ओ ओ आंङो आरोबाव नोंथांनाव मोनसे खोथा सोंनो सानबावदों आरो नोंथां। ओ औ नोंथांमोन हा जे माइ गायबाय
औ औ नोंथां।
देग्लायहाय नोंथाङा नोंथांग्लांहा मा ओ मा माबानि मा माइ गायखो देग्लाय
जोंआना देग्लायो जोंङो अ देग्लाय जोंहा मोननै-मोननै जातनि माइ गायनाय जादों। ओ मोनसे ओ मोनसेया जाहैबाय जोंहा परिमलखो गायदो। जोंङो सारि बिगा ओ सारि माने बा बिघा गायहैनाय जाबाय। आरो जोंङोनिया ओ ब्रै बिगा गायनाय जाहैबाय। बिखि जोंहानिया बा बिगाम मोनलालाय हाया बेनिफाय ओ बिगासेखौ जोंङा माइब्रा दि होनो बेखौ जोंङो माइब्रा आसु बेखौ जोंहा औ औ औ बे बिगासेयाव जोंहा फोनाय जादो आर
औ औ औ
नोंथाङा नोंथांङा नोंथांलाहाथ' ओरैनो मा मा माइ गायदो
जोंहाबो ओरैनो मोनथाम मोनब्रैसो गायदोंलै नोंथां आ मोनसे जोंहा गायदों रनजित गायदों ओमफ्राय मोन थे ओ दुइ बिगासो जोसा फाय बिगासे माइब्रा गायदों। ओमफाय बिगासे जोंहा माबा गायदों बे स्वर्न मुजुरि होननाय मोनसे दंलै नोंथां जबोद मोजां जायो बे जानो। बे स्वर्न मुजुरिखौ गायदों नोंथां औ औ एसे बे माइआ एसे गाहाय गाहाय जायो नोंथां औ बेखौनो गायदों माबायदि जायो मानसिफोरनि खुगा खुगासो खोनायो थां बि जबोर गोथाव जायो होननानै स' बिबाराव जोंहा गायना नायदों आरो। बे स्वर्न मुजुरिया गोथाव जामारोना जाया।
औ नोंथां, ओ आंबोथ' बेबादि मोनजाया खै बे माइखौ आङो खोनाबाय थायो। होमबाबो नुफेराखैबो आरो आं ओरैनो नुनाया आंथ' गामियाव बो बारा थाबाङा ओरैनो गरम बन्द'फोरबा गामियाव फैनानै बिफाजों हेफाजाब होफ फैयो माइ गायनायफोराव बेफोरबायदिनो औ आङो टाउनावसो थायो नालाय। बेनिखायनो आं बेफोर माइखो नुनाय जाया आरो माने बांसिनानो औ बेबायदि जाहैबाय।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।